हेल
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा माबायदि दं?
औ आं मोजाङैनो दङ।
अ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथां आं कल आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जों बैसागुनि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ होनबा बैसागु होनब्ला जों मोननै मोननै फोरबो फालिनाय जायो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु ए मान ओ मोसौ बैसागुआव जोङो गिबि खेबावनो गिबि खेबावनो जोङो ओ मोसौखो मोसौ खो जोंङो मोसौ हैग्रा एबा मोसौ मोसौनि मालिकआ ओ मोसौखो ओ थुखैनो थाखाय ओ मैगं थाइगं जेरै ओ फान्थाव, हालदै, फानिलाव दिग्लिपाट बेफोरखौ माला सु सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो बेखौ जों मोसौ गुलियावबो खाना दोननाय जायो आरो बेखौ जोंओ मोसौ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोसौखौ बुज्राब बुज्राबनो ओब ओब फुख्रि एबा दैमायाव लांनानै जोङो मोसौखौ थुखैहैनाय जायो आरो
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो जानो हायो
औ नंगौ जोंनिथिं जोंनि बिदि जायो औ हागोन जोंनि ओनसोलावबो बिद बिदिनो मोसौफोर मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु फालिनाय जायो मोसौ बैसागु खालि जोंनि ओनसोलावबो फुङावनो मोसौ औ न'खरनि मानसिया फुङावनो उथि नानै दुगैनानै मोसौखौ गलिनि बायदि मोनो दिहुनखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा जेरैबाय दिग्लिलिथि बा फान्थाव खुमब्रा, फानिलाव हालदै बेफोरखौ हानानै माला सुनाय जायो आरो आरो एसे दोननायबो जायो माला सुनायाव बे ओ औवानि दिरुं ओ औवानि खाथि बेफोरो बेयाव बिदों सुनाय जायो आरो। बेनि उनाव मोखो आरोबाव बै साराय बा खान्थानि बिदि गोसोम हांगार बेखौ गुबै थावजों गलायनानै दिगलिटिनि मोनथाम दा थारा बिदि लानानै मोसौनि बिखुङाव लगायना होनाय जायो आरो। बेनि उनाव बे मोसौखौ ओ दैमा बा दंग' बिदियाव थुखैनो लांनाय जायो। लांखांनानै मोसौ खौ थुखैखांनानै हगारना होयो आरो बैसानखालि। बेनि उनाव आरोबाव मोनाबिलियाव ओ मोसौ खाग्रा जे फागा बेखौ गोदानै ओ बायना लाबोनानै मोस खौ खायो आरो। मोनायाव मोसौनि थाखाय ओ फुजा बा थोगि बिदिबो होनाय जायो आरो। आरो बै सानखालिनो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ सेजौ से एबा सेजौ दाइन बिदि मैगं थाइगं बुथुमनानै खानानै औ संनानै जानाय जायो आरो जेरै मोनफा मोननै आं बुंनो हागोन जेरै दिंखिया थाल ओ थाइजौ, खान्थाल फुंखा मानामुनि बायदिसिना बेफोर औ नंगौ। बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दंदि बेफोरखौ जायोब्ला फैनो गोनां जिनै मासाव जे ओ फैगौ जिनै मास जे गोनां बेमार आजार बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो आरो, आरो बेनिनो फार्स्टदिना बैसागुनि से खालार बै सानखलि गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो दुगैनोलागै ओ गथ'फोरा बा उन्दैफोरा ओ गेदेरखौ खुलुमो बा मान होयो। आरो गेदेर फोराबो उन्दैखौ बोर होयो आरो बोसोन होयो आरो
आरो बाथौ थामसालियाव थांनानै बाथौ थानसालियाव थांनानै जोङो ओ आफा बोराइ इसोर आफा बोराइ बाथौखौ जों आलारि बाथि लगायनाय सिबिनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जोङो ज' ज'यै जोङो ओ दखना दखना हि जेरै बर' आइजोफोरा जेरै दखना दखना गोमो ब्लाउस गोजा फालि गोजा आर'नाइ लानानै मोसानो ओंखारलाङो एब्ला मागि हैैयो आरो आरो हौवासाफोरा गाननाय जादों जेरै गामसा ओ गस स्ला गिन्दि ओमबाय आर'नाय फालियो बि दि लानानै आरो दामग्रा देग्रा जेरै थरखा ओ खाम ज'था सिफुं सेरजा बेफोरजों लानानै जयै मोसा नो ओंखारलाङो आरो।
औ नंगौ
बिबदिनो जानो हागोन।
औ जोंनि ओनसोलावबो बिबदि बैसाग दाननि से खालारनि नेक्स्ट दिन खालिनिफ्राय गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै गासिबो ज'यै रंजा बाजायै मोसानो ओंखारो आरो। बे मोसानायाव नोंथाङा जेरै बुंबाय ओ गोमो दख'ना फास्रा बा फालि गोसा ब्लाउस गोसा आरो आर'नाइबो खायमा बिदि लानाय जायो आरो जानजियाव। ओमफायो बेनि आरोबाव औ हौवाफोराबो गामसा खायमा गुफुर गस्ला आरो आर'नाइ लायो बेसो औ आइजोफोरा आरोबाव खानाय बो खायो खानायाव बिबार लायो बिदि आसान गानो गोरनायाव माला आयौ औ बिदि बिदिनो रंजा बाजायै मोसायो आरो मोसानो न'खर न' खर गामिनि न'खर न'खर मोसायो। आरो जायनि न' न'खराव जि हरो गोसो बिदिनो हरो आरो। सोरनिबा न' फोरा माइरं महरै अन्थोब हरो बा सोरनिबा न'खरा फैसा बिदि
औ औ औ नंगौ
मागिनानै बा मोसानानै मोननाय बे माइरं बा फैसा बेजोंनो जों मोसाखांजोबनानै
औ नंगौ
खाना जानाय जायो आरो। आरो आथिखालनि जुगाव ओ बांसिन गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनो जे आगोलनि बायदि दामनाय देनाय जेरै खाम, सि फुं ओ जथ था, सेरजा जाबस्रिं खौ लानानै मोसानाय नुनो मोना बा गुबुन जायगायाव आरो जोंनि ओनसोलावथ' फोरजोंनो मोसानाय जायो दाबो। नाथाय गुबुन जायगायाव नुनो मोनला बारा। ओ आरो बे बैसागु बोथोराव जोंनि ओनसोलाव स्टेज प्रग्राम, फांसन बाय दिसिना खुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ
जेरै बेयाव फांसनाव औ आइजोफोरा जेरै मोसानो बा जयैनो जेरै दख'ना गोमो फास्रा गोजा आर'नाइ गस्ला ब्लाउज गोजा बिदि गाननानै ज'ज'यैनो मोसा थायो आरो आरो गुबुन मेथायाव मोसोनोब्ला बो बेयाव गावनि फसायनाय बायदि जि जि गाननानै जों मोसानो हायो आरो। नोंथां मोननि जायगावबो जानो हायो बिदिनो।
औ जायो।
औ नोंथां आरो बे जों गाननाय बे दखना गोमो फालि गोजा गस स्ला गोजाया बेफोरो जों ननिनो नआवनो नआवनो दानाय साल खुन्थाजों ननिनो साल खुन्थायाव दानानै जों बेखौ गाननाय जायो आरो नाथाय आथिखालाव बि दि जालाय आ थिखालाव जोङो मिसिनजों दिहुननाय खम समायावनो खम समावनो दिहनो हानाय बेफोरखौ गानो जोङो औ नंगौ आरो बेयाव आरनाइ होनबोला गोबांथा गाब थायो जेरै गोमो गो जा ओ गोसोम, गोथां बायदि बायदि गाबनि थायो औ नंगौ आरो बे दखना दखना आरो खैना बिलाइ हरनायावबो हिन्जाव गो खैना एबा हिनजाव गोदान बिलाइ हरनायावबो ओ गानहोनाय दखनानि मुंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ बे बे खैना बा हाबा जानायाव गाननाय खैनाया गाननाय दखनायखौ दखना थावसि बे बुंनाय जायो आरो बिनि गाबाबबो बांसिनानो गोजा जायो आरो गोजा बा मैथा कालार औ बिदि जायो
नंगौ आरो बे बैसागु समाव ओ गोरलै बिलाइ खिलिनायजों दाउ खौवौनि गाबनायजों जोंनि गोसोआबो उसि फावो
औ नंगौ
औ नंगौ आरो बैसागु बैसागु बे बैसागुआथ बांसिन ओ गासैबो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो बे बैसागु फोरबो फालिनायखौ बे ओ ओनसोल जों बर' बर' हारिनि बे मोनसे गोदोर फोरबो बेयो
औ नंगौ आरो बैसागु बोथोरखौ आगोलनि गोदो बा गोदोनि दिनाव बांसिन रंजा बाजायै
औ खुगा
मोसानाय बा बिदि औ नुनो मोनोमोन दाना एसे मानसिफोराबो बांद्राय मोसानो बा रंजानो ओंखारलिया एसे खम जालांबाय आरो आगोलनिसै
आगो आगोल आरो ज' ज' ज' ज' आबै आबौ आदा आब' फंबाय बिनानाव ज' ओंखारोमोन नाथाय दानि जुगाव आं ओ उन्दैबा उन्दैजों ओ गेदेर बा गेदेरजों बिदि ओंखारो दानि जुगाव
औ नंगौ
नोंथांनि बादिब्ला गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बैसागु फालिनायाव माबे मोनसेखौ साबसिन मोनो नोंथाङा
आं आंनि बादिब्लाथ' गोदोनि बैसागु फालिनायानो आंनिबा साबसिनमोन मानोना दाना बेफोरबायदि रंजानाय बाजानायखौ बांद्राय नुनो मोना गोदो बांसिन रंजानाय बाजानाय नुनो मोनोमोन अ खोनायोमोन आरो
औ गोदो आरो न'खरनिफ्राय साफ्र सासे नङा सासे सासे नङा सासे ओंखारनानै ज' ज' ज'यै मोसाहैयोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ सो अबेबा न'खरा ओंखारनो हायो अबेबा न'खरा ओंखारनो हाया बिदिनो मानसिफोरा खम खमै मोसानाय जायो आरो दानि जुगाव ओम नोंथां बिदिब्ला समाबो जानोसै उनाव सावरायबनोसै नामा दे गोजोनथों नोंथां